हेलौ नोंथां नोंथाङा खोनादों ना?
खोनादों नोंथां।
ओम नोंथांजों मोनसे दाइनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम दंना?
दं दे नोंथां।
बर'फोरनि संनाय खावनायनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां।
औ सावरायजागोन दे।
बिदिनो जोंना बर'फोरनि संनाय खावनाय होनना बुङोब्लाथ' जोंना गो-मेगङा गोबाङानो दङ। जेरै अनला ओंख्रि, सबाइ ओंख्रि, नारजि ओंख्रि, खांख्राइ बाथोन बिब्दिनो नाफाम बाथोन, गांजेमा बाथोन, थास' मैगं, बिब्दिनो लाफा मैद्रु, लाइ बिब्दि बिब्दिनो जोंहा खारदै ओंख्रि। बायदि बायदि बर'फोरनि मेगंआ गोबाङानो दं आरो नोंथां। बिदिनो जों बेफोर संनायनि सायाव बेब फोर बेफोरनि संनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदों नोंथां। दा आं गिबियावनो बुंनोस दा आं गिबियावनो बुंनोसै। ओ सबाय ओंख्रि सबाइ ओंख्रिखौ जोङो संनोब्लाथाय गिबियावनो आबाद मावब्लाथ' आबाद मावग्राफोरनाथ' दुब्लियाव आबाद मावनानै बेखौ फुनानै लाबोनानै नाग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो नाखांनानै बेखौ बेगरखौ जों एसट्रा सालिनाय जायो जावनाय जायो बिब्दिनो जों जाबोरफोरखौ गारह'नाय जाया आरो। जायो बेनि उनावहाय इ जोङो बे सबायखौ हुख्रेमना लानाय जायो आरो दानाथ' हाथाय बाजारावनो ओ हुख्रेमनाय हुख्रेमखानाय बायनोब्लाबो बायनो हायो आरो गथा बायनोबाबो बायनो हा हायो बिब्दिनो जोंहा ओ जोङो जानो थाखाय जोङो हु ख्रेमनायखोनो बांसिनानो बायना लाबनाय जायो आरो बिब्दिनो लाना फैबाय। लाना फैनानै बेखौ मोजाङै सुना लानाय जायो आरो जोङो सबाइ ओंख्रि होनना बुङोब्लाथ' जोङो बेदरजोंसो जानो मोजां मोनखायो बिब्दिनो जोङो हाथाइ बाज जारनिफ्राय बेदर लाबोबाय लाबोनानै बेखौबो मोजाङै सुबाय सुखांनानै अर जरायबाय अर जरायखांनायनि उनावहाय जोङो सारायखौ जानबाय सारायखौ जानखांनानै जोङो बेदरखौ एवफ्रानबाय बेदरखौ एवफ्राननानै बिब दिनो जोङो हालदै संख्रि बेफोरखौ होनानै खोबलाय एरलाय दसे एरनाय जायो आरो एरखांनानै बे बेदरखौ हायखांनाय जायो हायखांनायनि उनावहाय जोङो बे सबायखौ दो दै दैजों सबायजों जमा हो फानाय जायो आरो नोंथां बिब्दिनो होखांनानै जोङो दैया गोदौलायनाङा आरो एसे दुंब्लानो जोङो खारैखौ होनो हायो आरो नोंथां बिब्दिनो होखांनानै जोङो बिदि दसे गोबाव ग्लब ग्लब गोदौ होयो गोदौ होखांनायनि उनावहाय सबाया सबाइखौ एसे रुइनाय बेैसा मोनोब्ला बेखौ जोङो सागंजों सानाय जायो आरो नोंथां। इदिनो साखांनानै जोङो बेदरखौ होनाय जायो आरो जोङो बेवहाय होनो थाखाय जोङो बानलु जाब्रां हाइजें बेफोरखौ देना लायो। देनायनि उनाव बेखौबो होनाय जायो। होखांनानै जोङो दसे गोबाव गोदौ होयो आरो जोङो ओ संख्रिखौ होग्रोना लानो हाया आरो। संख्रिखौ होग्रोब्लाथाय जोंनोया सबाया रा सबाया रुइनो नागि खेलारो बेनिखाय जोङो उनावसो होयो आरो सबायखौ साखांनायनि उनाव बेफोरखौ गास सिखौबो‌ होनानै दसे गोब बाव गोदौ होनाय जायो गोदौ होखांनानै जोङो ओम साखिनाय जायो साखिखांनानै जोङो बेफोर ओ संख्रै खारै बेफोर नाङोब्लाथाय बे खौ खांनाय जायो आरो नोंथां बिब्दिनो जोंहा बेखौ खांनानै जानाय जाहैयो आरो। बेनि उनावहाय जोङो थास' बिबार थास' बिबारखौबो जोङो बिब्दिनो ओ बेदर अमा बेदरफोरजों जानाय जायो बेखौबो जोङो जोंनाथ' गामि ओनसोलाव थास' बिबारखौ बारिफोरावनो मोनखानाय जायो आरो मोनाब्लाबो जोङो हाथाय बाजारनिफ्रायबो लाबोनाय जायो बिब्दिनो लाबोनानै बेखौबो मोजाङै सायनानै लायो आरो बिदिनो आरो बेदरखौबो जों हाथाय बाजारनिफ्राय लाबो आरो लाबो माबाबोन न'फोराव दाउफोर फिसिनाय थायोब्ला बेखौबो जोङो बुथारनानै मोजाङै गांफोरखौ बासिनानै गोदानानै बे खौ मोजाङै सुनानै लाग्रोनाय जायो आरो नोंथां। बिखौ सुनानै लाखांनानै आरो थास'खौबो मोजाङै सायनानै सु सुनानै लानाय जायो आरो नोंथां बिदिनो सु गासैखौबो सुखांजोबनानै बे जोंल' सारायखौ जाननानै अर ज रायनानै सारायखौ जान्नाय जायो। जानखांनायनि उनावहाय जोङो थाव होनानै जों बेदरखौ एवफ्राग्रोनाय जायो बेदरखौ एवफ्रानखांना हाय खांथनानै जोङो थास'खौ होनाय जायो जों थास'खौ खारै सङोब्लाथाय जों थास'खौ होग्रोनाय जाबाय थास'खौ होखांनानै जोङो बिब्दिनो संख्रि खारै बेखौ होनाय जायो आरो नोंथां। होखांनानै जोङो बेखौ खोबलाय एरलाय एरबाय थानांगौ आरो। आरो थास'नि दैया एसे रानोब्लाथाय जोङो ओ बेखौ ओ दै होनाय जायो रानबायब्लाथाय। दै होखांनानै जोंङ दसे गोदौ होनाय जायो आरो गोदौ होखांनानै बे थास'फोरा ओ खोबलाय एरलाय एर एवफ्रांनायाव जुदि गेब्लेनाय बायसा मोनाखैबा बेखौ गोदौनायाव खेबसे साग्लिना होनाय जायो आरो। सागंजों साखांनायनि उनावहाय जोङो बेदरखौ होनाय जायो आरो जोङो जाब्रां बिबदिनो बानलु बेफोरखौ देनानै होनाय जायो थास'आव जोंहा ओ हाइजेंखौ होनाय जानाय होनाय होनो हाया मानो होनना बुङोब्ला जोङो हाइजेंखौ होयोब्लाथाय माननाया बारा जायो आरो नोंथां। दा बेनिखायनो जोङो हाइजेंखौ होनाय जाया बिब्दिनो जों बेदर जाब्रां बानलु बेफोरखौ होनानै दसे गोबाव गोदौ होनानै बेखौ खांनाय जायो आरो। रो नोंथां बेखौ साखिनानै संख्रिफोरा खारैफोरा नाङोब्लाथाय खांनाय जायो आरो जों थास' बिबारखौ ओ थाव जानोब्लाबो जों बेखौ गिबियावनो लाबोनानै जोङो सायनानै थास' बिबारखौ सायना लाखांबाय बेनि उनावहाय जोङो ओ थाव जानोब्ला जों मैथा होनाय जायो बे मैथा गोखैखौ ओ हाथाय बाजार एबा जोङो न'नि बारियाव फोना लायोब्ला बे जों बेनि फ्रायबो लाबोनानै मोजाङै सायनानै सुनानै बेखौ सुग्रोनानै लाखानाय जायो आरो अर जरायनानै साराय जाननानै जोङो थाव होनानै जोङो थास' बिबारखौ एवफ्र्लानग्रोनाय जायो बेवहायबो एसे दै ओंखारो बे दैया रानोब्लाथाय जोङो दैखौ ओ होनाय जायो दै होखांनानै जोङो गोदौब्ला मैथाखौबो होनाय जायो आरो ओ बानलु जाब्रां बेफोरखौ देनानै होनाय जायो आरो नोंथां। बिब्दिनो आरो जोंहा नाफाम नाफाम बाथोनखौथ' गासिबो एसे मोजाङानो मोनखायो नाफाम खौ जानोब्लाथाय जोङो एसे गोबाव बानायनानै दोनग्रोनाय जायो आरो। फ्राम एबा थास' दु दालिखौ बारिनिफ्राय एबा बायनाबो मोननाय जायो हाथाय बाजाराव बेखौ बायना लाबो बोनानै सानदुंआव दसे फोरानस्रोनाय जायो एसेबां ओरै ख्राम ख्राम फोरानलायनाङा नाखौसो एसे गोरान स्रेम स्रेम फोराननांगौ नाखौ बिदिनो दुब्लि फोथारनिफ्राय ओ गुरना लाबोबाय एबा हाथाय बाजारनिफ्राय ना गोरान बायना लाबोनो बा लाबोनोबो हायो बेखौबो एसे फोरानस्रोनांगौ आरो बायनाय ना गोरान बायखाब्लाबो बेखौ नाखौ मोजाङै स्रेम स्रेम फेरेर फोराननानै बेखौ दिंखि एबा उलाराव मोजाङै साफा सुनानै ओ देनाय जायो आरो देखांनानै बेखौ थिंख्लि एबा हासुुंआव खा थेनानै दोननाय जायो बिदि ओ दोननानै हिस्रिफोरजों जा जाब खाथेनाय जायो हासुं एबा ओ थिंख्लि बेफोराव हा हिस्रिजों जाब जाब खाथेनानै खारैखौ जोङो बे खारै खिखौ जोङो ओ होथेनाय जायो मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय होथेयाबा ओ एम्फौ थाम्फैफोरो दैनो नागिरो बिदै बेनिखायनो जोङो खाथेनाय जायो खाथिखांनाय बेखौ मास मोनसेसोनि उनावहाय जों बेखौ खुलिनानै ओ जानो हायो आरो ब थोन बिब्दिनो जोङो ओ बेखौ खुलिनानै सारायाव दै होखाबाय होखानानै जोङो बे नाफामखौ होनानै बिद्बिनो जाब्रां बानलु बेफोरो हाइजें बेफोरखौ जों देनानै बेवहाय खारै होनानै बेखौ जोङो नाग्लि नाग्लि संख्रै बेफोरखौ जोङो दै जोबनानै गासैखौबो होनानै जों फोराननानै बेखौ साखिनानै जोङो जानो हानाय जाहैयो आरो नोंथाङाबो बर'फोरनि संनाय खावनायनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां
औ
जोंनाथ' बिदिनो आरो अनला ओंख्रि दङ खारदै ओंख्रि ओमफ्राय लाफा मैद्रु दङ। बिदिनो अनला ओंख्रिखौ जोङो ओ बेदरजोंबो जानो हायो आरो नाजोंबो जानो हायो बिदिनो अनला ओंख्रिखो संनोबाथाय गिबियावनो जोङो माइरंखौ मोजाङै सुनानै ओ दै सर'नो थाखाय दोनथ'नांगौ आरो बेनिफ्राय औवाल एबा गाय औवाल एबा ओ देंखिखौबो सुनानै लानांगौ देंखि आरो उल उलारा रानोब्लाथाय बेनिफ्राय सुना दोननाय माइरंआबो दै स'रयोब्लाथाय जोङो माइरंखौ देनानै लानांगौ आरो बिदिनो औवा मेवायदोबो जानो हायो जों अनलाखो बिदिनो औवा मेवायाथ' बारिफोराव गासिनावबो थाखायो बिदिनो बारिनिखौ लाना फैनानै बिखौ सायनानै मोजाङै बिगुरजिरनानै मोजाङै हानानै सुनानै ओ हानानै सुनानै दोननांगौ बेनिफ्राय ओ अरदाबाव अर जरायनानै सारायखौ जाननांगौ बेनिफ्राय बेदरखौथ' हाथायफोरनिफ्रायबो। लाबनो हायो नङाब्ला न'आवबोथ' बिदिनो दाउ फिनाय थाखायोना बेफोरजोंबो जानो हायो बा नाजोंबो जानाय बिदिनो। बेदरखौ जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय लाबोनानै मोजाङै सुना लानानै।
सारायाव मोजां थाव होनानै मोजाङै एव नांगौ खोबलाय एरलाय बेनिफ्राय एवफ्रामनाया जायोब्लाथाय बेखौ हायखांना दोनथ'नांगौ। बेनिफ्राय हाना दोननाय औ औवाखौ। सारायाव एवनानै लानांगौ बिदिनो बे। खोबलाय एरलाय एवबाय थानानै ओ दैया रानोब्लाथाय दै होनांगौ बेनिफ्राय बिदिनो दैया ग्लब ग्लब गोदौब्लाथाय माइरंखौ उनना दोननाय माइरंखौ फ्रि फ्रि सारस्रिनानै होनांगौ। ओ बिनिफ्राय जाब्रां, बानलु बेफोरखौ देनानै होनांगौ बेनिफ्राय एवफ्रामना दोननाय बेदरखौबो होनांगौ बेनिफ्राय संख्रि खारै होनानै बिदिनो साखि नांगौ बिदिनो संख्रिया नाङाखैब्लाथाय आ होनानै खेबसेबाव साखिबावनानै बिदिनो नाङोब्लाथाय ओ खांनांगौ बेनिफ्रायबो जोङो जानो हायो आरो आरो बिदिनोथ' जोंहा ओंख्रि गोबाब। खारदै ओंख्रि दङ बेखौबो जोङो बारिफोरनि नङा बा हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबनानै जेरै थुनथिनि लाफा ओ बेफोर बुथा बेफोरखौ होनो हायो ओंख्रि गोबाबाव। बिदिनो। बेफोरखौ लाबोनानै मोजाङै सुना लानानै। बेखौ हानानै आरो बेखौ नाजोंबो जानो हायो बिदिनो जोङो नाफोरखौ दुब्लि फोथारावबो गुरनानै लाबोनो हायो आरो नोंथां। ओ बेनिफ्राय हा हाथाय बाजारनिफ्रायबो बायनानै लाबोनो हायो बिदिनो नाखौबो मोजाङै सुनानै मोजाङै सायनानै सुना लानानै बिदिनो अरदाबाव ओ अर जरायनानै सारायखौ जानना लानांगौ बेनिफ्राय थाव होनानै बिदिनो नाखौ एवफ्रामना लानांगौ संख्रि हालदै होनानै मोजां एवफ्रामनानै। हायखांना दोनथ'ना बिदिनो सुनानै हानानै दोननाय ओंख्रिखौ। ओ मैगंखौ सारायाव खोबलाय एरलाय खारै संख्रि होनानै एर एरबाय थानांगौ बेनिफ्राय बिनि दैया रानोब्लाथाय दै होनांगौ बिदिनो दसे खोबना दोनथ'नानै ओ दसे उनाव जोङो सानांगौ आरो बेखौ।